उ ओरैनो दंथयो ।
अ आंबो औरैन दं माने नोंथाङना खबला मा मा खबर
आंना मोजाङानो मोजाङैनो दंथयो नोंथाङाबो मोजाङैनो दं दा? ओंखाम ओंखाम दहायनो जाबाय दा सासो लोंसै दसे थानानै
टाइमबो जाबायना एसे? औ ओमफाय ओ आं नोंथांजों मोनसे माने ओ बाथ्रासो रायलायनो सानदोंमोन ।
ओ ओ बुंदो
ओ जेनेबा ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा? बि ओ बिस नारसिं फरायनो थाखाय जों मा मा खालामनां
अ खालामनांगौखौथ' बेखौथ' मि थिया बाट बि एस सि नार्सिं बिदि दं होनना मिथिगौ आरो ना । इमानबो माने गुवारै मिथिया एसे मिथि गो आरो ।
अ आं ओमबा नों औ आं नोंथांजों इनि खोथासो माने एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो ना जेनेबा जोङो इ आजिखालि ओ जोंथ' ओम माने इफोरखौ फरायनो लाइक मा मा खालामनांगौ जेन' फरायनोथ'
उम उम उम नांखागो गासिबो हिनजावसा हौवासा गासिबो
औ औ ओंखायनोथ' आजिखालिथ' जोङो आवगोलथ' आवगोलनि जुगावथ' जों बिजिनेस जोंखौ लाइक बिदिनो ओरैनो लाइ एक एगजाम होआलासिनो प्राइभेट बा गभर्नमेन्टवा फरायनो हायोमोन आरोना खिन्थु आ जिखालिथ' नों थांआबो मिन्थिगो जानांगौ आजिकालिथ' जों एक्जाम ओ दा आजिखालिथ' ओ आजिखालिथ' बेराद कमपिटिसना हाय जाबायना जोंनिया ओंखायनो बेनिखायनो जों आजिखालि ओ सि डाब्लि होआला सि डाब्लि होबासो माने जों गभारनमेन्ट आरो प्राइभेटाव मोननो हागौ आरो ना। माने आजि खालि प्राइभेटनि थाखाय माने आउगोलथ' प्राइभेटआव फरायनो थाखाय जोंना इदि सि डाब्लिउ एक्जाम होलायनाङामोन ना खिन्थु ओ आजिखालि ओ आजिखाालि खिथु जोंना प्राइभेटआव फरायनायबाबो लाइक जोंङो सि डाबल एक्जाम होनांगौ । ओमफाय इनि थाखाय जों क्वालि फ्राय जानांगौ आरो
उम उम
ओमफ्राय दा जोंङो ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा सि डाबल इ एक्जाम लाइक होनो थाखायबो जों इदि बो रेजिस्टार खालामनांगौ ना फर्म फिलाप खालामनांगौ बेफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ ना मिथियामोन
खालामनायखौ मिथिगो बि ए सि नारचिंनि बागै इमानबो मिथिया आरो मा-मा माबायदि जायो माबायदि उनाव जेनेबा माबायदि जब मोनो बेफोरनि बागै
औ अ-अ जेनेबा जों बि ए सि नारचिं एक्जामआलाय एडमिसन लानो थाखाय जों फास्ट सि दाबल इ ए एक्जाम होनांगौ जाबाय ना ओमफायो नोंथाङा बेयाव क्वालिफाइ जाबाथाय आरो ना ओ नोंथाङा जेथिया कवालि फाइट जाबाय‌ होनबा जेनेबा नोंथाङा‌ गभारनमेन्टआव मोनबाथ मोजांङानो जाबाय खिन्थु जेनेबा नोंथाङा जुदि प्राइभेटाव लानो गोसोबा आरो ना नोंथाङाथ बि जोंनाथ सि दाबल इ स्कर थायोना माने बेखौ माने नोंथांङा कलेजाव फैनानै माने देखाय फैनागौ आरो ना‌ एदमि एदमिसन लानाय थाइमाव इफोरखौ लाबो फानांगौ जेनेबा कलेजयाव लाबाय आरोना इयाव नोंथाङा जेनेबा बि ए सि नारचिं फरायनोबा बेलाइ ओ एनाथनि फोरबो फरायनांगोन आरोना
उम उम मा माबायदि जायोबा ओ साबजेक्टआ मा
फोरा जेनेबा जोंनिया इदि ओ जोंहा फासथ माने इयावथ ओ सारि बसर थायो नालाय नर्सिंहा त आजिखालिथ' आगोलथ' इयार वाइस इयार वाइस मोन आरो जोंनिया बि एस सि नारसिंआथ दा नोंथाङा मिथि मिथियोबो जानो हागौ आजिखालिथ नर्मेलडिग्रि हक सब हक आजिलि सेमिस्टार जाबाय होननानै थ' दा बि एस सि नार्सिं आबो सेमिस्टार वाइसानो जाबाय आरो ना जेनेबा जोंना फार्स्ट सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टार इदि थायोना फार्स्ट इयाराव ओमफाय दा सेकेन्द ओ सेके केनियारा जोंनिया सेकेणड सेमिस्टार थार्ड सेमिस्टार बिदि थायो आरो ओमफ्राय आरो थार्ड इयाराव बो जोहा थार्थ सेम फर्थ सेम थाबाय ओमफाय जोंना लास्ट जोंना लास्ट दे जेनबा जों सारि बोसोर खौ जेनेबा सेभेन सेमनिफाय ओइट सेम इदि थायो आरो ना ओमफायो ओ जोङोथ' फार्स्ट इयारावथ' जों एनटमि फिजिअलजि आरो इदिस स'सियल'जि साइक'लजि बेखौ फरायनांगौ आरो ओमफायो ओ आरो नोंथाङा मिथि मिथियो नामा बे साबजेक्टफोरा माने माबोरै
अ अ आं एसेबां आइ माने मोथिया आइदिया गैया माने
अ आइडिया गैया ना
उम
औ ओमफायो जेनेबा जों सेकेणड यारावबो ओरै लाइक नार्सिं फाउन्डेसनफोरखौ मोनो आरोना जेनेबा पेसेन्टनि जों माबोरै केयार खालामनो माने बेमारिफोरखौ माबायदि नायनो बेफोरखौ आरोना ओमफायो जेनेबा आरो जोङो बिदि ओ बिदि मेडिकेल सार्जिकेल नार्सिं बेफोरखौ मोनगोन आरोना जेनेबा जोङो अपरेसनफोर जाबाथाय माबायदि ओ इदि माबाफोरखौ मा मा इकुइपमेन्स माने मा मा इदि अपेरेसन जाबाथाय इदि ओ एफोरखो फुस बेफोरबायदि बाहायोना इफोराव जोङो माबोरै जोंहाय माने साफा माने इदि ओ बेमारा माबायदि स्प्रेड जायैनि थाखाय जों मा मा खालामनांगौ मा मा गाननांगौ इफोरखौ आरो बेमारा जेनेबा माबोरै जादों। आरो जेनेबा बा बेमारा मानि थाखाय जादों नोंहा, आरो मा जेनेबा आरो जों नों जुदि बेमारखौ जुदि नोंना बेमार जादोंबा आरो ना होनबा नोंथाङा जेनेबा मा बोरै मिन्थिगोन। माने जेनेबा जोंना चाइननिसिम बिदि होनो ना।
ओ ओ।
जेनेबा नोंथाङा मा मा नुनो मोनगोन जुदि नोंहा बे बेमारा जादोंबा जुदि नोंथांनाव जेनेबा ओ दा ओ जेनेबा लोमजानाया मानो जादों जेनेबा मा बेमारनि थाखाय नोंसानाव नोंसानाव लोमजानाया जादों बिदि आरोना। ओमफ्राय आरो जोङो थार्द इयारावथ' जोंनियालाय इदि ओ कमिउनिटि हेल्थ नार्सिं मोनो। ओमफ्राय इदि गथफोरनि चाइल्ड हेल्प नार्स बेफोरदि मोनो आरोना जेनेबा जों गथ'फोरनि बागै फरायनांगोन ना ना जेनेबा गथ'फोरनाव मा मा बेमार जानो हागौ आरो जेनेबा गथ'फोरा बेमार जाबा जों माबायदि इसोरखौ केयार लानो केयार लानो नांगोन। आरो बिदि ओ कमिउनिटियावथ' जोंना बिदि गामि थानांगौ आरो ना। जेनेबा गामियाव जेनेबा ओ औ। या मा जेनेबा कमिउनिथियाव हेल्थ नारसिं बिदि थायो औ थ' बेयाव नोंथाङा जेनेबा बा ओ गामि गामि थानानै जेनेबा ओ माने मानसिफोरनि मा मा बेमार जादों नख'रफोराव सा बेसेबां बेमार दं। इदि आरो जेनेबा गामियावबो इदि बेमार जायोना जोंनिया गामि औ नायहैनांगौ औ दाथ' गामियावथ' जेनेब बा हस्पिटाल बारा थाया नालाय हस गामियावथ' इदि हस पिथाल बारा थायोनालाय गोजान गोजानो थायो नालाय। थ' जोंनिया दा इदि कमिउनिटियाव जोंहा नायहैनांगौ आर ना जेनेबा सोरनिया मा बेमार जादों। आरो सोरनि न'खराव मा मा बेमार जाना थांखांखो जेनेबा नोंसानि न'खर नखराव जेनेबा इदि बेमार इदि सुगार बेमारफोर जानाय दं नामा हाइ प्रेसार जानाय दं नामा इदि आरो ना नोंथाङा बिदि सोंहैनांगोन आरो। बाय जानाथ' ओ इदि ओ लास्ट इयार आवथ' जोंनिया इदि मा होनो रिसार्च फोर जायो आरो रिचार्ज माने जोङो बेमारनि सायाव जों रिसार्ज खामनांगोन बे बेमारा मा माबोरै जायो। आरो जों बेफोरखौ माबायदि फाहामनो हागोन नहेलेबा जों बेफोरखौ जेनेबा जुदि जों मेडिसिन माने इदि मुलि सोरबा सोरबा लै गुमै। खायफा खायफा बेमार थायोना मुलि माले मुलि जाबानो जोंहा हामो खिन्थु आरो खायफा खायफा थाया होमबा। मुलि जाबा बा हामा माने बारानिफ्राय बारा जाबाय थायो। बेफोरखौ जोंथ' इदि ओ जेनेबा इदि अपारेशनफोरजों अपारेशन खालामबा जा खायफा खायफा बेमार फ्रा ओ जेनेब जोंहा दा जोंहा जेनेबा हार्टआवनो माबा मोनसे हल जाबाय आरो जोंफोरबो दा मेडिसिनसोथ' थि खालामनो हाला नालाय दा जोंथ' बेफोरावथ' सार्जारि खालामनांसिगोन ना ओ ओंखायनोथ' दा बिदि थायो।
दिहा होयो आरो ना नोंसोरनो माने लास्ट इयाराव ओ।
नोङो डक्टरफोरजों माबायदि मिलायनानै माबायदि लायेनबा माबायदि सारर्जारिखौ मायदि खालामो बेफोरखौ जेनबा नायनो मोनगोन आरो ना।
उम।
आरो जेनेबा जेनेबा बिदिनो नों गल्ड ब्रादार स्टनफोर जाबाथाय जोंनाथ आजिखालिथ दा एडभान्स औ औ आजिखालिथ औ औ औ बिनिखायनो माने जोङो माने पेसेन्टजों थाफानानै बुजायनांगौ ना जेनेबा इदि माने दैफोरखौ बांद्राय लोंनांगो। होननानै ओमफाय ओ इदि जेनेबा इदि ओ गलब्लादारनि जेनेबा अपारेसनफोर जाबाथाय जों होननांगौ आरोखि पेसेन्टखौ एसे माने एख' नङा गिनाङा माने बेमारा हामगोन इदि इदि माने होननांग' ना जों जेनेबा इमस सापर्ट इदि होनांगोन औ केयार लानांग' आरो ओ जेनेबा नोंथाङा बारा गिनाङा माने हामगोन इदि नों बारा गिनाङा इद दि आरो जेनेबा उम आमफायो इदि थ' जोंना‌ आरो रिचार्स फोरनि जेनेबागै जेनेबा ओ सबखौनो खालामनांगौ आरो जेनेबा सब बेमारनि सायावनो खालामनांगौ आरो माने ग्रुप ग्रुप हिसाबै जेनेबा नोंथाङा फास्ट फास्ट फार्स्ट इयारनिफ्राय जेनेबा फार्स्ट इयारनिबो टपिक मोनगोन आरोना नों थाङा जेनबा एनाब पनि फिजिअलजिफोरखौ मोनफिनगोन आरोना बेयाव ओमफायो जोंनियाथ' थ' बेसे माहोनो ओमफायो माने एसेबानो बि
उम उम
ओमफायो नोंथाङा औ खोनादों ओमफायो ओ नोंथाङा जेनेबा आथ रो माइ मायबा मायबि मिथिबावगौ नामा जेनेबा बेफोरनि बाथ्राफोरखो
बिदिथ‌' आङो बारा मिन्थिया दिनै नोंनिफ्रायसो मिथिबाय मा मा बिदि जायो बिदिहै ओरैनोथ' बि ए सि नारसिंखौ मिनथिगो बाट बिदि जेनेबा मा मा बिद जि मा मा सेमिस्टाराव मा मा मोनो इफोरखो जेबो मिथियामोन आरो
औ हाट दाम एसे बुजि माने मिन्थिबाय जाना
एसे मो ओ मोनथिबाय आरोना दानाथ' माने बहुद मेडिक केल कलेजबो ओंखारबायना आरो बु बुहुत मानसियानो दाना बेमार जायो । सानसेबो आरो अ माने बेफोरनि माबाया बुहुत माबाबा‌ बाय आरो
औ दा आर आजिखालि माने एकदम देपलब औ औ दिमा औ औ आजिखालिथ'
ओ नेमफोराबो ह बिनि बागैबो मोन्थिगोन नामा? जियेनेम
ओ जियेनेमाथ' दा इदि दिप्ल'मा टाइपसो नालाय माने बेयावथ' बियेसि नारसि जद' ओ लाइस सारि बोसोर जायो नालाय ओमफाय जियेनेमावथ' जोंना
जायो बेयो बेसे बेसोरनि जायो?
इयो थिनि बोसोरनि जायो । थिनि बोसोरनि जायो माने बेयो । माने बेयावथ' जोंना बिस नोस सेमिस्टार वायस जाबाय नालाय । खिन्थु माने जियेनेमा जनाय दिस
बेनि उनाव ओ बियेसि नार्सिंखौ जेनेबा कमप्लिट खालामनायनि उनाव मा फरायबावनो हायो जेनेबा? बे
अ इयाव जोङो आयेमेसि नार्सिं लानो हाबावो आरो
ह लाबाबो डाइरेक माने जब नि थाखाय माबानो हायो आर
औ औ औ डाइरेक नोङो जेनेबा बिएससि नार्सिं कमप्लिट खालामनानै नोंथाङा जबनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हाबाय । दे होमबा नोंथ थां मिन्थियाबालाय दोन्थ'नसै आङो
ओ औ दे दे उ